हेल' औ खोनाबायना नोंथां?
औ औ। खोनादों ओ
औ। नोंथांनिसिम गोजोनहामलायनायखौ जाबाय औ औ। ओ नोंथांथिनो कल हरनानै जाहोना जाहैबाय
नोंथांनाव आं ओ आथिखालनि मुगायाव आबादखौ माबादि माव वो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
ओ आथिखालनि मुगा आरो जोंनि आबाद मावनाय होनोबा माने जोंनि बे मोनसे जोंनि जिउ माने जोंनि न'खर दानायनि मोनसे गुबै मोनसे बाहागो। होननानै जों सानना लानांगोन आरोखि नोंथां। आबाद मावनाय होन नोब्ला माने गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायजों गोबां माने फाराग बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बेखौनो आं रायखांगासनो नोंथां ओ गोदोनि समाव मा थ' माने दानि बायदि इसिबां माने मा होनो बेखौ? गोदान गोदान रोखोमनि मानिे आबाद मावनाय जेरै दोरागोनफोर जेरैहाय गय बिफां गायनायनि गयनि आबाद मावनायनि बा थालिरनि आबाद औ मावनायनो माने जों गोदोनि समाव जों बेफोरखौ नुनो मोनामोन आरोखि नोंथां ‌‌। जोंनि आबै आब बौनि दिनाव माने जों बांसिनखोनो माने माइनि आबाद मावनायखौल' जों नुयोमोन आरोखि नोंथां माइनि आबादनि अनगायै जेरैहाय माने बारियाव गायनाय मैगं थाइगं लाफा, दुन्दिया, मुला सेना लाइ जों माने बेफोरखौ नुफानाय जायोमोन लोगोसे। औ ओ गोदोनि दिनाव आबाद ओ बिदिनो माइयाथ' माने जोंनि न गुबै मोनसे माबाखा नालाय बेफोरखौ जेरैहाय ओ माबोरै मावो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव बांसिनानो माने बेखौ हालेवनायनि समाव माने नांगोलजों हालौवनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि नोंथां औ नांगोलजों माने मोसौ जुरिनानै बा मोसौ गैयैफ्रा बिदिनो खायसे खायसे मा होनो मैस खोजों माने जुरिनानै नांगोलखौ माने जों बेफोरजों हालेवबोनायखौ जों नुदों आरो नोंथां औ औ नंगौ लोगोस से बिदिनो माने गोदोनि दिनाव माने बिगासे हाखौ हालेवनोनो सानसे गाहाम बा साननै गाहामबो जों लानायखौ जों नुबोदों आरोखि नोंथां औ औ लोगोसे बिदिनो आलि दाननायाबो जों खदालजों दानोमोन नाथाय दानि जुगाव माने बेफोर समजों लोगोसे मानसिनि साननाय ह हनाय बिदिनो आदब खायदाफ्रा माने जौगानायजों लोगोसे माने गोदान गोदान मा होनो टेक्नल'जिफोर ओंखारबाय जेरै ट्रेक्टर गोदोनि दिनाव ट्रेक्टर गैयामोन बिगासे हाखौ साननै गाहाम लायोमोन नाथाय दा बिगासे हाखौ हालेवनो ट्रेक्टरफोरजों बिदिनो ओ से घन्टा बा से से घन्टा खावसे बिदिल' सम नांसै आरोखि नोंथां बिदिनो माइ गायनायनि बेलायावबो मा गोदोनि दिनाव बांसिनानो आखाइजों गायोमोन दाबो गायो आखाइजों नंगौ नाथाय दा औ नाथाय दानि जुगाव माने खायसे खायसे आबादारिफ्रा मा होनो मेसिनजों गायग्रा माइ गायग्रा मेसिनखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
खायसे खायसे आरो आलिखौबो माने खायसे खायसे मेसिनजों दानग्रा आलि दानग्राखौबो जों माने बेजोंबो आलि दाननायखौ जों नुसै आरोखि नोंथां औ बिदिनो मेसिन औ लोगोसे बिदिनो माइनि आबादखौ आं एसे बुंबावसै नोंथां माइयाव जों माने मा माखौ आबादखौ मावो होनोमबा माने बांसिनानो माने आं आंनि मोनथिनायाव आरोखि जेरै जोसा थाबाय औ जेरै माइब्रा थाबाय जेरै आसु थाबाय रनजित थाबाय ओ बिदिनो जेरै आरो दानि जुगाव माने गोदान मोन मोनसे आबादखौ जों मावनायखौ नुबोदों बेनो जाहैबाय ब्लेक राइस माने जों माइ बेबायदि माइनि आबाद खौ जों मावनायखौ जों नुदों आरोखि लोगोसे बेफोर दैज्लांनि अनगायैबो माने ओरै जोंनि ओनसोलफोराव माने खायसे खायसे जायफो रा माने दैनि जगार खालामनो हायो ओ जायफोरा माने मेसिन दं बेफोरो माने ओ फुख्रिनिफ्राय बा हा सिंनिफ्राय माने दै बोखोनानै दुब्लिफ्राव सारनानै मेसें फ्रावबो जों मायनि आबखौ मावनायखौ नुदों आरोखि आरो खायसे खायसे जाय फ्रा दंग'फोर मोजां बा जाम्फैनिफ्राय माने दै मोनो बा मेसेङावबो दै बोहोयो बैसोर बादि मानसिफ्रा माने मेसेङावबो माने माइनि आबादखौ मावनायखौ नुदों आरोखि लोगोसे बांसिनानो माने मेसेङावथ' माइनि आबाद मावा जोंनि ओनसोलाव ओ जाय फोरा माने माइनि आबाद मावा बिसोर माने ओ मेसें बोथोराव माने मा होनो बेखौ बेस सरनि आबाद मावनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां।
औ औ औ।
नुबाय जेरै सिबिं थाबाय सबाय थाबाय आरोखि खायसे खायसे दैजां बोथोरावबो मानि माइखौ बुहुद गायाला सिनो माने मा होनो बेखौ ओ फाथोखौ माने फाथोनि आबाद मावनायखौ जों नुनो नुनो मोननाय जादों आरोखि नोंथां।
औ नोंगौ
नोंथां दाना नोंथांमोननि ओनस सोलाव माने मा मा आबाद मावनाय जायो बा बेखौ माबोरै मावनाय जायो आरो बबे बबे दानाव मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां नोंथांनि ओ सोंनायखौ आं जोबोद मोजां मोनबाय।
औ औ औ।
ओ जोंनो गिबि आवनो।
औ औ औ।
ओ जोंहा ओ गिबियावनो माइज्लि होनो माइनि जोलैखौ। ओ माइज्लिखौ जों ओ दैयाव बा हाखर फख्रिफोराव।
औ सानथाम सोमनानै दोननांगौ नोंथां औ औ बेनि उनाव बेखौ औ। दुब्लि फोथाराव औ
बे ओ खोथिया फुनायखौ जोंहा मास मोनसे एबा बेनि उनाव जों बेखौ
ओ माइ गायनायव खौ जोंहा माबायदि गायो होननानै बुङोब्ला जानाय हालेवना लानांगोन ओ आलि दाननानै आलि खोनानै लानांगोन दैफोरखौ।
औ-औ।
हाया गुरै जानाय बायदि सोनानै दोननांगोन।
औ। ओ बेबायदि खालामनानै माइखौ मोजाङैनो गायनाय जायो आरो औ नों
माइखौ फाननानै जोंहा जोबोद मुलाम्फा मोनो आरो बे मुलाम्फाजों
औ औ औ औ नंगौ। आरो जोंहा बे औ माइखौ फाननानै औ बो लानो हायो। औ-औ।
गोबां मुलाम्फा मोनो आरो माइ आबाद मावनानै। आरो बेसरनि
औ-औ-औ। गोबां मुलाम्फा मोनो औ।
मा
आबाद मावोब्ला
औ नंगौ।
दैमानिफ्राय बुखांनाय ओ हासारफोरा बे मैगं थिलियाव नाङो नालाय।
औ नों औ आबादा-आबादा बिदि जायो आरो औ नंगौ। औ नोंथाङाबो आरो माबाफोर मावोब्ला बुंजागोन औ औ नोंथां। औ नोंथांमोननिजों ओ फाथोनि आबादखौ माने बेसेबां जौखोन्दोसो मावनाय खौ नुनो मोननाय जायो नोंथां?
ओ जोंहा फाथोआबादखौ। जोंनि ओनसोलाव बांद्राय मावनायखौ नुनो मोना खालि जाग्रा
औ-औ नोंगौ-नोंगौ।
औ औ फाथो आबादजों माबायदि मुलाम्फा
औ हागोन। हागोन औ-औ फाथोनि आबाद होनोबा माने जों माने बेखौबो जों माइजों समान समान मावफानाय जायो बिदिनो माइनि सिगां मानि माइजों समान माने जों बेखौ माइनि सिगां मानि बेखौ मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ ओ
औ जेब्ला जों ओ बेखौ आरो लोगोसे माने बेखौ माइनि सिगांबो मावनाय जायो आरो माइ हानायनि स सिगां बा माइ मोननायनि सिगां जों बेखौ हानायनै माने मा होनो बेखौ बजा खानानै माने फुख्रि बा बबेबा बोहैग्रा दै बा बबेबा मावबा जाम्फैफ्राव माने जों बेखौ सोमनानै दो दोन्नाय जायो आरोखि नोंथां औ औ अ जेब्ला ओ नैजि थामजि दिनसो जायो अब्ला बे सोमनाय फाथोआ माने मोनो। माने मोनो माने बेफ नि बेजेखौ जों फाथो सेरनानैबो थख' खालामनो हानाय जायो। ओ औ औ औ जेब्ला थुख' खालाम खाङो अब्ला जों बेखौ माने ओ फाथो सेरनाखौबो आरो फाथोनि बेजेखौबो मानेस सान्दुङाव लामनानै दोननाय जायो आरोखि नोंथां अ बेनिफ्राय जों लाम खांनानै जेब्ला रानो अब्ला खाथिनि हाथायफ्राव बाजारफ्राव माने जों बेखौ महन हिसाबयै जों फानहैनाय जायो आरोखि थां ओ जायनि अ माने जाय फाथोनि मह दामा दिनैनि दिनाव महनाव आरोखि जोंनि ओनस सोलाव बिदिनो अखमबा समाव थिन हाजारबो मोनहैयो अखमबा समाव बाइसस' अ अ थेस' माने बेफोरबायदि मोनहैयो आरोखि लोगोसे औ लोगोसे माने फाथो बेजेनि अनगायैबो फाथो सेरना ओ जायखौ फाननानै माने गोबां माने जेरै मुथा मा बजासेयावहाय नैजि रां बा जिबा रां बा जि रां हिस साबै बिदिनो माने कुवालिटि नायै कुवालिटि माने फाननानै माने रां आरजिनो हायो आरो एस नोंथां औ औ ओ ओ जायफोरा माने फाथो आबाद मावबाय माने बेफोरो माने ओ बिनि सायावनो माने सोनारनानै गाव गावनि न'खरखौ माने जिउ खुंनायखौ बा ओ गाव गावनि न'खरखौ सामलायनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां। औ ओ फाथोआ माने मोननै बाहागोखौबो जों फाननानै रां आरजिनो हायो जेरै फाथ थोनि बेजे आरो फाथोनि औ फाथो सेरना आरोखि थां औ औ लोगोसे बेफोरनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव माने जुखामनि आबाद मावनायखौबो जों नुनो नुनो मोननाय जायोआरिखि नोंथां औ जों जुखामनि आबादखौ बिब्दिनो मा होनो बेखौहाय ओ मेसें बोथ थोराव माने बांसिन मावनाय जायो आरोखि नोंथां ओ माइ हानायबा माइ गायनायनि सिगां माने बेखौ जों ओ जुखाम फनाय होनो ना जायखौ बेखौ माने फ जुखामखौ जों उम माइ गायनायनि सिगांनो बेखौ जों फनानै माने बाजारफ्राव माने जों बेख खौबो जों महन हिसाब फाननाय जायो आरोखि नोंथां औ औ नंगौ। औ ओ नोंथां होनबा जोंहा थाइमआबो जोब्बायना नोंथां? औ ओ नंगौ औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांजों रायलायना ओ
अ नोंथांजोंबो गोजोन मोनबाय।
औ दे नोंथां।